खुमबाय नोंथां नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां‌।
ओ गिबि गिबियावनो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां निसिम।
सम दङमोनब्ला बे जोंनि आयदानि बागै दसे सम रायज्लायजागौमोन नामा?
औ नोंथां थारैनो ओ सावरायजागोन सम दङ दे
अ बिदिब्ला आङो आयदाखौ जागायनोसै नङा होमबा नोंथां आ आं नों थांनिसिम ओ मोनथिजानो लुबैदोंमोनजि ओ गोदोनिफ्राय ओ जेन दासिमहै बर'नि ओ जेरै ओ बर'नि न'खरा मा बायदि खुंबोदों बा माबायदि सोलायनायखौ नुबोनो मोनदों
औ मेदाम औ नोंथां थारैनो ओ ओ फोरमायनो हागोन ओ गोदो गोदाय ओ गोदो गोदायनि आरो दानि बुंनो थाङोबाथ' बिराद फारागथि दं। जेरै- माइ जेरैनो होनबा गोदोयो उन्दै उन्दै उन्दैफोराव ओ जोङो हाखरफोराव थब्ल'बायनानै अ गेलेना गेलेनो मोनबोदों ओ चेल' गेलेयोमोन जोङो बिदिनो दानि गथ'फोरा बिफोरखौ जेबो खौनो मोनथिया माने खालि दानि जुगाव गथ'फोरा मबाइल बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो। ओ ओम आरो गोदो गोदाय आबौ आबैमोना ओ लामा सामायाव बिदिनो ज'मा ज' जलायनानै ओ सल'बाथा समल'मा बिदिनो खोन्थालायोमोननो ओ दानिया ओ जों बिदिखौ नुनो मोनला ओ आरो आंबो खोनानानै खोनानो मोनफेराखै दिनैसिमबो सल'मा बे ओ आब बैनिफ्राय बा आबौनिफ्राय आं दिनैसिम खोनाबोनो मोनाखै ओ सिङावथ' बिदिनो ओ सिनेमाफोर खौबो ज' ज' जलायनानै ओ गामियावनो ओ
सिदि औ औ सिदि लगायनानै
ओ दायो आरो ओ बिदि फोर नुनो मोनला आथिखालावथ' टिभि खौबो नुनो मोनबावला नै ओ मबाइल जुग।
औ नंगौ थारैनो।
गाववानो मबाइल थायो। ओ बेयावनो मबाइलावनो नुयो जा गोसो बेयावनो ओ नायनो हायो बोनानै।
औ थारैनो।
अ सिगांनियाव बिदि नङामोन। ओ आरो गुरला गेलेनाय बेफोरखौबो आथिखालाव ओ नुनो मोनला। सिगाङावथ' जोंफोरो बिराद गेलेयोमोन माने
औ
दानि गथ'फोरा बिफोरखौ मोनथिलानो आरो मारबुर खेला मार्बल खेलाखौबो जोङो ओ गोदो उन्दैयाव गेलेनो मोनदोंमोन। दायो जों बेखौ गोमालांनायखौनो नुनो मोनदों ओ दानि गथ'फोरा मार्बला मा बुस्थु होननानैसो सोंगोन मार्बलखौ नुयोबालाय। ओ मा बुस्थु बे होननानै औ ओमफ्राय ओ खाबादि खेला बेफोरबो गे गोमालांनो हमदों। आरो गर खेला ओ बियो अन्थाइजों गेलेग्राया। अ बिखौबोथ' ओ आथिखाल गथ'फोरखौ गेलेनाय नुनो मोना। जोंथ' गोदो फरायसालिफोराव जोबोद गेलेनो मोनबोदों। दायो जों गथ'फोरखौ बिफोरखौ गेलेनाय नुला माखौ गर खेला बुङो बिदिसो बुंगोन दानि गथ' फ्रा
औ
औ नंगौ नोंथां।
आ- नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हा गोन नोंथां ओ जेरैहाय जोंना आंखोनानो मोननाय खोनानो मोन्नाय बायदिब्ला आ जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना हाय माने जोंना ओ बाथौआ माने बाथौ गंसे थायोमोननो। नाथाय बाथौआ दानि दासिमबो दङ बे बाथौआ जोंना सानजा गालजों थायो नङा होमबा नोंथां। नों बेनिफ्राय जोंना बा- थौनि सानजाजों एबा साहा खनाजों जोंनाहाय बेयाव न'मा न' गंसे बा ओ इसुं गंसे थायोमोन होननाय खोनानो मोनदों आरोना। नोंथां इनिफाय सानजा गाल- जोंनो जोंनाहाय ओ सान्जा बा सोनाब गालजोंहाय जोंना बाख्रि गंसे थायोमोन। मोननो होनना खोनानो मोनदों आरोना नोंथां। बेनिफ्राय ओ साहा गालजों हाय जोंना मा न'खरनिनो गेदेमा बा गेदेर मानसि जायबा न'खर खुंबोग्रा न' नखरनि गाहाय बेयो साहा गालनि न'जों थायोमोन होननाय खोनानो मोनदों। दों आरो ना साहा गालजों। नमा न'आबो गेदेर मानसिनि जाय ओ गेदेमा ओ न'नि गाहाय बेयो साहा गालथिंजाय थायो। ओ बेनि उनावहाय जोंना खोलाजों ओ मोसौ गलि थायो होनना खोनानो मोन्दों आरो। बे मोसौ गलिनि खाथियावनो जोंना मा हिसान गंसेे थायोमोननो होननानै खोनानो मोनदों। आरोना नोंथां ओ बिब्दिनो गोदोनि न'वा थ' जोंना थुरिनिसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां। औ ओ थोरैबा ओ औ औ। औ नंगौ थारैनो ओ बिदिनो ओ थुरि एबा एंखोरनि न' थायोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो आगोल नाथाय दानि जुगावथ' मा नुनो मोनदों जोङो सोरहाबा फाका सोरहाबा बिलदिं बिदिसो ओ लुबायनाङा होनबा नोंथाङा ओ बहुत सोलायबाय। दानि जुगावहाय ओ दानि जुगावथ' जोंना माइ बाख्रिबो गैबावला माने इसान सा लिबो गैबावला जोंना साल खुथा बायदि खौनो नुनो मोनला मानोना जोंना ओ गोदोहाय न'आवनो दानानै गानोमोन। ओ जि जोमखौ जोङो दख'नाफोरखौ जोङो गामसाफोरखौ न'आवनो आबै-आबौ मोनाहाय दानानै गानोमोन नाथाय जोङो मा आ थिखालाव नुनो मोनदों मा ओ बायनानै मोननाय बा रांजों ओ बाजारफोराव थांनानै बायनानै मोननाय गस स्ला बा दख'ना बिदिखौ गामसाफोरखौ जोङो बायनानैसो गाननाय जायो माने जोङो बेखौ न'आव बा ओरैनो टाइम हगारस्लाय स्लाय ओ माने टाइम हगारनायनि टाइम खौ दिहुननानै जोङो मा रां खामायनानै बेखौ जोङो बायनानै गानो आरोना। आथिखालाव नाथाय गोदोनि जु गाव बिदि नङामोन। थाइम गैया बाबो जों थाइम थोजासे माने थायेम खौ दिहुनानै जोङो ओ समखौ दिहुननानै बेहाय दख'नाखौ दानानै बा गामसाखौ दा नानै गनाय जायोमोन आबै-आबौ मोनाहाय औ औ ओ बिदिनो ओ गोदोनिहाय आबै-आबौमोना ओ अमा, दाउ, बोरमा ओ बिबायदि ओ ओ लायोमोन आरो माने न'आवनो लायो नाथाय दाउ, अमाखौ बिदि नङा खि जोङो फाननो थाखाय लायो नाथाय आथिखालनिया मा खौ जोङो फाननो थाखाय बा जानो थाखायबो लानाय जायो नाथाय गोबाङानो फार्म दंहनानै बा फाननायसो फाननायनि रां खामायनायनि माने रां खामायनायनि रां दिहुननो हानायनि जाहोनावसो जों दाना आथिखालाव ओ दाउ, अमा, बोरमाखौ लानाय नुयो।
औ
नाथाय गोदोनि आबै- आबौ मोना मा जोंनाहाय ओ दाउ, अमाफोरखौ न'आवनो जानो बा ओ न'आवनो जोङो ज' जानानै बे ओ न'खरनि फेमिलिजों माने न'खरनि गासैबो सोद्रोम जों जोङो जानो थाखायसो जों बेखौ ओ नांगौ बा बिदिनो माफा मानै बिदिल' फिनाय नुयोमोन आरो नोंथां ना नाथाय जोङो दानि जुगावहाय बिदि नुला मानोना दानि जुगावहाय रांनि आंखाल मानसिफोराहाय दानि जुगाव ओ रांनि रांल' माने रांनि मुखुब जाबाय मानसिफोरा रां दिहुननायखौ माबायदि खालामनानै दिहुननो हागोन। बेखौसो नायो दानि जुगावहाय आथिखालनि जुगावथ' जोंना मा ओ आबै-आबौमोननि जुगावहाय ओ बिदि नङामोन कि रांजोंल' ओ बिदि न'खर खुंनाय ओ गोदोनि आ गोदोनि आबै-आबौमोना मा हेफाजाब ओ होलायोमोन आरो ना बिदिनो ओ आबादफोर मावोबा थाय गोदोनि दिनावहाय जोंना मा ओ आबाद मावनाय थिलियाव जोङो ओ बिदि सावरि जायोमोन जे ओ बैनियाव सानसे मावनाय बा बिसिोरनाव मावना होनाय बिदिसो जोंनाहाय बिदि फाला बदल मावना होनाय
औ औ नंगौ थारैनो ओ ना आथिखालावथ' मा होनो बे ओ गावब गाव गावब गावसो बिदिनो आथिखालाव समनिबो आंखाल जानानै फैबाय बिनिखायनो जोङो ओ गावबा गाव मावना लानायखौ नुनो मोनसै गुबुना बिदि ओरैनो ओ फैसा होआलाबा ओ मावनानै होगोन बिदिखौ आसा खालामनो हाला दानिया
औ नंगौ थारैनो नोंथां औ थारैनो ओ आथिखालनि जुग बावहाय मा जोंना ओ गासैबो सुबुं माहारियानो मा फैसानि फैसानि ओ माने लस लबाव थायो आरो ना माने फैसा नांगौ गासैनोबो फैसा नांगौ रां खामायनांगौ रां नङाबा जोङो मावा बेबायदि आरो ना आथिखालनि जुगाव बेनिखायनो आथिखालनि जुगाव मा जोङो गोदोनि बायदि सावरि जानायखौबो नुनो मोन मोहैया दानि जुगाव औ नोगोद खम जाबाय आरो ना दानि जुगावहाय सावरि जानाय खौ नुनो मोनलिया नाथाय आथि ओ गोदोनि जुगाव मा सावरिसो जायोमोन खामानिफोर मावनायब्ला जोंना ओ बिदिनो ज' ज' सावरि जालायोमोन ओ बिदिनो ओ आथिखालनि ओ जुगावथ' जोंना ट्रेक्टरजों हालेवो। नाथाय गोदोनि जुगाव आबौ मोना ओ फुङावनो माने औ नांगौ। लानानै दुब्लियाव थाङोमोन बे थांनायनि सिगांबो ओ आबैमोनाहाय माने ओ हिनजाव माहारियाहाय गोदो ओंखाम फुंनि ओंखाम गोजां जायोमोन ना ओ जेरैहाय ओ जेन'बा गोदोनि ओ औ ओंखाम सोंजानाय माने ओंखाम गोजां माने हरनि हर ओ हराव जानानै आग्लायनानै दोननाय ओंखाम बे ओंखाम गोजां खौसो जायो मोन बेयाव बोननानै लांनाय जायो मोन गोदोनि आबै आबौ आबौमोन समावहाय ओ आबौमोना जे हौवा माहारिया जेब्ला हाल एवनो थाङो फुङाव अब्ला हिनजाव माहारिया ओ बेखौ बोननानै हरनाय जायोमोन। बेखौ मोननानै हरनानै बिसोरो आबौ मोनाहाय हाल एवनाय ओ जेन'बा ओंखाम उखैबाथाय बिसोरो बेखौ ओ बे जो ओ जुनानै हरनाय ओंखामखौ बा बोननानै हरनाय ओंखामखौं ओ खाम गोजां। होननाय जायो जोंना बेखौ ओजोंहाय दुब्लियावनो जानाय जायोमोन बेनिफ्राय ओ। गोदोहाय आबौमोनाहाय मा होननाय खोनानो मोनदों आङो ओ आबौमोननिफ्रायनो जेन'बा गोदो मोसौफोरखौ मोसौ खौ माने ओ मोसौफोरखौ बिसोरो ओ फालो फालो लायोमोन बेनिफ्राय लावखार सासे लानाय जायोमोन होननानै खोनानो मोनदों ओ बे लावखारानो माने मोसौखौ गुमोमोन आरो ना गुमोनमोन ओ गोबां न'खरावबो ओ नुनो मोना नाथाय खायफा न'खरा खायफा ओ आबौमोनाहाय मोसौ फालो दङमोन होननाय खोनानो मोनदों बे मोसौ फालो खौ माने गुमनो थाखाय बा नायनो थाखाय सासे लावखार लानाय जायोमोन आरोना।
औ नंगौ।
लावखार लानायावनो लायनो ओ बियो मोसौ ओ मोसा मोसौखौ जेन'बा हाग्रा बारियावहाय माने होलाङो बा गांखो जाहोनो थाखाय लाना थांनाय जायोमोन। बे गांखो जाहोनाय टाइमावहाय बियो ओ जोथोन लानांगौ जाहाथे मोसाफोराहाय मोसाफाख्रा बे ओ लेवा मोसा फोराहाय जाहाथे मोसौखौ जाया बिनि थाखाय ओ फुं गंसे लानानै ओ बा लावथि गंसे लानानै ओ बियो मोसौ लावखारा बेखौ नायनांगौमोन आरो ना औ नेनांगौ
आंथां अ आथिखालावथ' बिफोर ओ लावखारा मा बिदि बेखौथ' मोनथिनो मोनला।
औ नंगौ नोंथां थारैनो दानि जुगावहाय गथ'फोरा मिथिला मा ओ लावखारा मा बुस्थुमोन
औ मानसि नाङा मोदाय लावखारखौनो मोनथिनाय मोनला दानिया औ आथिखालनि जुगाव आरो ओ सोलोंथाइनिबो ओ जौगानो हमबाय ना। बेनिखायनो आथिखालाव सोलों थाइखौ बांसिन गोनांसिन साननानै बांसिनानो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां ओ बुंनो थांङोब्ला सोलोंथाययाबो जोंनि थाखाय गोनांथि नंङा होमबा नोंथां? आ दानि जुगावहाय ओ गोबां मानसियानो सोलोंथाइ लानानै ओ जौगाबोनो हमदों।